औ।
हेलौ नोंथां।
अ खनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ आं माने मोनसे
मा होनदों नोंथां?
ओ मोनसे आइदानि थाखाय सो रायलायनो हरदोंमोन।
अ मा आयदामोन नोंथां?
बिदिनो संनाय खावनायनि बागै।
अ सावरायजागोन दे नोंथां।
अ।
औ। ओमफाय नोंथां गिबियावनो नोंनाव सोंग्रोनोसै नामा होमबा आं नोंथां?
औ दे होमबा।
उम। नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ अ। उम आं मोजां मोनो औ खोनादों।
अ। मा मा ओंख्रिखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ।
उम।
आंथ' ओरैनो बर'नि ओंख्रिफोरखोनो गासिबो मोजां मोनजोबो। बिदिनो सबाय साम' अनला।
अ अ अ अ।
उम।
नोंथाङा होमबा सबायजों साम'खौ माबोरै सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ।
उम।
सबायाइखौथ' फार्स्टावनो। रुग्रोना लाबाय रुग्रोना लानानै। साम'खौ एवफ्रामना लाबाय एफ्रामनानै बिदिनो। फ्रामनानै बिदिनो बानलु जिराफोर होनानै एवफ्रामनानै।
औ।
सबायाव साम'खो माबा होना होबाय सबाया रुइबाथाय। ग्लब ग्लब गोदौ होनानै दसि थानानै साखि संख्रि जों। होनानै साखिनानै
औ
होमबानो जाबाय
औ औ ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ हमनानै ओ साम'खौ बेफोरबायदि संनानै जायो आरो ना
अ
अ औ औ होमबा आङो जोंनि ओनसोलाव माबोरै संनानै जायो साम'खौ नोंथांनि एसे फोरमायना होनसै आं नोंथां
औ दे
उ जोंनो साम' साम'जों सबाय जानोबाथ' जोंनो गिबियावनो साम'खौ नांग्रोगोन नङा होम्बा नोंथां
अ
साम'खौ जोङो बेफोरबायदिनो हमनानै ला बाजारनिफ्राय बायनानै ला बा नङाबा न'आवनो दङब्ला न'नि फुख्रियाव बा दैमायाव बेफोरबायदिनो खननानै लाबोबाय नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदिनो खननानै लाबोनानै आरो बिखौ दसे बेयाव माने गोबां मैला थायो नालाय बेखौ मैला खारहोनो थाखाय बेफोरबायदिनो जोङो सोमनानै दोनबाय हमनानै ला जों दिनै खननानै लाबोदो दिनैनो जाया आरो सोरबा सोरबा जायो खिन्थु जोंहा बिदि जाया आरो आरो मानो होनोबा बेयाव गोबां मैला थायो नालाय बेखौ हरसे सोमनानै दोनबाय बेफोरबायदिनो हरसे सोमनानै दोननानै आरो अखानायै मा खालामबाय बेफोरबायदिनो स्र सुबाय स खौ बेफोरबायदिनो स्र'नानै हुस्रोनानै लाबाय हुस्रोनानै लानानै आरो आरो बेखौ बिनि जा बाहागो बेखौथ' जोङो बेनि दाखोनखौ गारनांगौ नङा होम्बा साम'नि जि दाखोन होनोना बेखौ गारनांगौ बेखौ दाखोनखौ गारबाय गारनानै आरो आरो जा बिनि उननि बाहागो आर ना साम'नि जा उननि बाहागो बेखौ माने दानस'नानै गारनांगौ आरो ना माने बिखौ दानस'नानै गाराबा माने जो साम'खौ संनाखौ सनानै जायो नालाय ओ ओंखायनो जों बेखौ दानस'नानै गाराबा मानोे जोंहा सोबना जानायाव एसे खस्थ' जायो नालाय बेनिखायनो जों माने बिखौ दानस'नानै लाबाय आरोना दानस'नानै लानानै बिदि बिदिनो आरो दसे सोमनानै दोनबाय सोमनानै दोननानै बेफोरबायदिनो बिनि मैलायाथ' थाब खारा नालाय बेनिखायनो बेखौ जोङो बेफोरबायदिनो सायखांजोबनानै बिखौ गोखै खामब्रें जा बा बेफोर बादिनो नारें काजि होनो ना बिदिनो हुनानै लाबाय आरो बिदिनो मोजाङै हुनानै लाबाय हुनानै लानानै बेफोरबायदिनो जोङो माबानि औवाजों बानायनाय खिरखा औवानि खिरखायाव माने जों बेखौ हुयो आरो बेफोरबायदिनो हुनानै लाबाय हुनानै लानानै बेखौ बिदिनो आरामसे खारजासिम होबाय आरो सुलाय हुलाय हुलाय हुलाय बेफोरबायदि खालामबाय थाबाय बेफोरबायदि खालामनानै जेथिया बेयो साम'आ एसे गुफुर जागोन गुफुर फा जाखांगोन अब्लाथाय जों माने बिखौ होमबाना स्र' सुनानै लाबनानै माने दै सरबनो थाखाय दसे दोनबाय दोननानै आरो सबाइजों जागोन नालाय जोंनोथ' सबायजों जानो ना नालाय सबायखौथ' जोंनो नांखााग सिगोन नङा होम्बा आ बेफोरबायदिनो जोङो सबायखौबो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोबाय बा न'आवनो दङबा न'निखौनो लाबो लानानै बेफोरबायदिनो सबायखौबो मा होनो दसे सोमनानै दोनबाय आरो बिदिनो जेनेबा हमनानै ला सबयावबोथ' गोबां बिनि बिगुर थायो नालाय खायसे सोमो खायसे सोमो आरोना खिन्थु जोंहा माने खौ दसे सोमनानै दोनो आरो बिदिनो सोमनानै दोननानै बेखौ माने आरामसे सुनानै लाबाय सुनानै लानानै आरो बेखौ बेफोरबायदिनो दैयाव बेखौबो साराय नङाबा बे बेफोरबायदिनो खान्था बेयाव बिदिनो रुबाय आरोना रुनानै दै होनानै रुबाय। रुनानै जोंनो सबाय जानोबाथ' जोंनो खारै नांखागोन नालाय जोङो बेफोरबायदिनो खारैखौबो मा खालामबाय बिदिनो दसे दैजों गोदौहोखांनानै दसे थानानै जोङो खारैखौ होनानै होबाय खारैखौ होनानै जेबा जेब्ला जोङो बियो ग्लब ग्लब गोदौनानै रुइबाय सबाया जेब्ला रुइबाय रुइबा अब्ला जोङो साम'खौ बेफोरबायदिनो पियास होनानै एवफ्रामनानै लाबाय खेवफ्रामनानै लानानै आरो ओ बे साम'आव जा नांगौ मस्ला मस्लि जेरै हाइजें बाखार फानलौ गाैबो मस्ला मस्लिखौनोथ' नांगौ नालाय जोंनो बे मस्ला मस्लिखौ जोङो माने देखाजोबनानै रेडि लाबाय आरो देखाजोबनानै रेडि लानानै जेब्ला जों जोङो साम' एवफ्रामनाया साम'आव एवफ्रामगोन बे एवफ्रामनायाव माने बे मस्ला मस्लिखौ गासिखौबो बेफोरबायदिनो होनानै होबाय होनानै होना आरो बेफोरबायदिनो होनानै होना ओमफ्राय जेब्लानो जेब्ला बे ओ मस्ला मस्लि होनाया जाजोब्बाय बा साम'नि जा एवफ्रामनाय एवफ्रामनांगौ बेबो जाबाय हब्लाना जों बे रुनानै दोननाय सबाय बे रुनानै दोननाय सबाय खौ जोङो होना होनोसै आरो थिग बेफोरबायदिनो होनानै होनानै बेखौबो मा खालामबाय साम'खौदो सबायखौदो जमा होनानै बेखौ ग्लब ग्लब गोदौ होबाय आरो बेफोरबायदिनो गोबाव सम गोदौ होबाय गोदौहोनानै बियो जेब्लासिम जाबाय जेब्ला बेफोरबायदिनो मस्ल ला मस्लि बेफोरबायदिनो होनानै बेखौबो गोबाव खोबहाबना दोनबाय खोबहाबना गब्ल ग्लब गोदौहोबाय बिदिनो गोदौनाया जेब्ला बिदिनो बियो जाबाय जाबाथाय बेखौ माने जोङो साखिसिगोन आरो बेफोरबायदिनो संख्रि नांगोनना नाङाखै खारै नांगोन ना नाङाखै बेफोरबायदि साखिबाय आरो बिदि साखिनानै जेब्ला संख्रै आरो खारैया नांगौ जखानि जाबाय अब्ला जोङो बेयाव दुन्दिया गगा गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया होनो ना नोंथां
अ गंगार दुनदि
खौ होना नै औ बेखौ होनानै होबाय आरो होनानै होनानै जों बेफोरबायदिनो खांबाय आरो बेबायदिनो खांनानै जाबाय आरो जोंनि ओनसोलावहाय बिदि जायो आरो नोंथां सामखौ
अ उम बेलेग बेलेग आव माने जानाय आइदियाफोरा बेलेग बेलेग
औ ओनसोल लायै ओनसोल माने जानायफोरा गुबुन गुबुन जायो नालाय बेनिखायनो जों जों आं आंनि ओनसोलनिखौ खोथाबाय नोंथाङाबाथ' नोंथांनि ओनसोलनिखौ खोथाबाय दा नोंथाङा ओ माबा जानो मोजां मोजां मोनो होनदों ना सबाय जों अ मा होनो अलाजों दाउजों जानो मोजां मोनो होनदोंमोनना नोंथां अ दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा अनलाजों दाउखौ माबोरै सङो नोंथांमोननि ओनसोलाव?
एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
जोंनि ओनसोलावथ' जेनेबा दाउजो जानोबा
औ
दाउखौ जेनेबा फार्स्टआवनो
अ गिबियावनो जों दाउखौथ' औ साफा खालामनानै उम
आरो ओमफ्राय माबाबाय ओ अनला गददिथ' दसे पास मिनिट दस मिनिटसो सोमना दोनग्रोनानै इखो माबाखो दाउखो माबा जाबाय एवफ्रामनानै बिदिनो बानलु हायजें सामब्राम गुफुर बिदि होनानै एवफ्रामना लाखाबाय एवफ्रामनानै दै होनानै ग्लब ग्लब गोथौ होबाय दैखौ दसे दैखौ गोदौनै आरो अनलाखो दै गोदौगौमानि अनलाखौ देना लानानै देनानै मिक्स मिक्स खालामनानै खायसेयाथ' उम ओरै गोदै गोदौनायाव फ्राव फ्राव सारना होयो जोंनियाथ' जोंनिखिनथ' दैयाव गलायफानानै देनाय दैयाव गलायफानानै गोदौबाय थानायाव होनानै एरना होयो बेनिफ्राय एरना होनानै दसे इदि दिनो ग्लब ग्लब गोदौ होनानै बिदिनो दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया होनानै इदिनो मोनबाय आरो ओमफ्राय साखिनानै खांबाय
उम उम
बेफोरबायदिनो ओनसोल लायै ओनसोल गुबुन गुबुन जायो नङा ओमबा जोंनि ओनसोल थिंजाय
अ
जोंनिया खिन्थुआ नोंसोर नोंथाङा होनदोंना ओ दैजों गलाय खानानै होयो होननानै खिन्थु जोंनिया माने जोंना आरो आं नुनायाव जोंहा बिब्दि होआ आरो माने बेफोरबाय दिनो अ बेदर होनानै दै बेदरखौ एवफ्रामनानै दै होयोना बे ग्लब बे ग्लब गोदौनाया बे ग्लब ग्लब गोदौनायाव माने फ्रि ख्रि होयो आरो एरनानै होयो होयो आरो एरनानै होयो बिदिसो नुदो आरो आङो माने बेफोरबायदि मा होनो डाइरेक् बिदि गलायनानै हो खानायखौ नुवाखै आरो माने फ्रस माबायाथ' आइदियाथ' सम समानानो
समनानै जेनेबा खायसे आरो खारैनि जायो खायसे आरो खारै बारा जाया खारैसो आरो थावनिबो जायो जोंनिखिबा बिदिनो खारै बुरजा जाया आरो
अ औ औ औ जोंनिखैबो बेफोरबायदिनो खारैबो जायो ओ आरो गोखैजोंबो जायो आरो अनलाखौ बेफोरबायदिनो हमनानै ला थाइगिरफोरा थाइगिरजों बेफोरबायदिनो थाइगिरबो होयो आरो नाजोंबो होयो बेफोरबायदिनो जायो आरो
अ
बेफोरदिनो जानानै मोजांबो नाङो गोथावबो जायो गोखैयैबो जाबाबो आरो खारैजों जाबाबो गोथाव जायो दे ओमबा नोंथां जोंनाथ' समाबो जानानै फैबाय जोंनि सावरायलायनायखौ लाखिथ'नोसै नामा नों
औ दे ओमबा समाबो जाबाय दे ओमबा अ जागोन दे गोजोननाय थाबाय